हेल' नोंथां? हेल'
औ
खोनादों ना?
खोनादों नोंथां।
औ नोंथां नाव आं मोनसे सोंगु सोंनि? नोंथाङा बैसागु फोरबोनि एसे फोरमाय हरलाय?
औ बैसागो फोरबोआ सुबुंफोरनि मोनसे ओरैबायदि मोनसे फोरबो। जेराव सुबुंफोरा गावसोरनि जिउनि गासै दुखु खस्थ'फोरखौ बावगारनानै रंजानाय फोरबो फालिनाय जायो सुबुंफोरा न'खर न'खर थांनानै मेथाइ रोजाबनानै धल दामनानै।
औ नंगौ हेल नोंथां?
नोंथांमोननि ओनसोलाव
जोंनि ओनसोलावबो बैसागु बो थोरखौ जोबोर गाजा गोमजा थारैनो फालिनाय जायो।
औ
जोंनि ओनसोलावबो सैथो दाननि जोबथा सानावहाय मोसौखौ बायदिसिना बिलाइ बिबार लानानै थुखैनाय जायो मोसौखौहाय थुखैखां दैमा दैसायाव जों थुखैनो लाङो थुखैखांनानैहाय जोङो फथा गोसोम गोसोम थुनानै होनाय जायो बेनिफ्राय जों बै सानखालि मोसौखौ उदाङैहाय फोथाराव हगारनानै होनाय जायो बिदिनो हाय बैसागनि से खालारावहाय गासैबो न'खरनि बिमा बिफा बिदा फंबाय बा एबा बि गामिनि गासै रायजो राजा गासैबो मान सनमान गेदेरा उन्दैखौ अननाय होयो बोर होयो आरो उन्दैया गेदेरखौ मान होनानै गासैबो रंजा खुसियै मोसालायो
औ
बैसागु बोथोरखौ नोंथाङा बेसेबां सानसिम खुङो होननानै मिथियो
बैसागु बोथोरखौ जोंनि ओनसोलाव स्नि सानसिम खुङो होननानै मिथिनाय जायो गिबि बैसागु मोसौ बैसागु होननानै बुंनाय जायो नोंथाङा दानि बावैजों जाय बैसागु बुंदोंमोन मोसौ बैसागु बेखौनो बुङो आरो बेनि उनाव दं सुंनि बैसागु बे बैसागु आव फुजा खालामनाय जायो सुबुंफोरा गोखा गोखै जानाय जायो सुबुंफोरा गेदेरखौ उन्दैया खुलुमो आरो उन्दैया गासै गेदेरफोरखौनो मान होनाय जायो
सैथो जोंनावबो बिदिनो
बैसागु फोरबोखौ फालिनाय जायो
नंगौ बैसागु बोथोरखौ बोथोराव जोङो मा मा दामजु लानानै मोसानाय जायो
बैसागो बोथोराव जों खाम सेरजा जथा जायो बैसागु बोथोराव आरो मा मा जामुं जाबावनाय जायो बेखौ नोंथाङा एसे फोरमायनानै होदो
बैसागु बोथोराव जों गिबि सानावनो बायदिसिना गोखा गोखै जेरैहाय दिंखिया थालिर फसला खिफि बेन्दों नोरसि बिलाइ थाइजौ खान्थाल गोरलै गोरलै आरो बायदिसिना गोखा गोखै बायदिसिनाखौ जोङो बुथुमजोबनानै जयैनो न'खराव एबा गामिनि थानसालि गासै जेबो रायजो राजाफोरानो जयै संनानै जानाय जायो बैसागो बोथोरखौ बर'फोरा माबायदि फालिनाय जायो
बैसागो बोथोरखौ बर'फोरा गोबां गाजा गोमजायैनो फैनाय जायो बे बैसागो बोथोराव गासैबो सुबुंफोरानो गावबा गावनि मोनसा लायनायफोरखौ ज्राब दोननानै खामानि दामानिफोरखौ ज्राब दोननानै गोसो होसारनानै मेथाइ खनै खनै मोसानायखौ जों नुनो मोनो ल लोगोसेैनो गावनि जालिनो बा अनलुनो गाव गावनि गोसोनि खोथाखौ बे बैसागु बोथोरनि गेजेरजोंनो फोरमायलायनो खाबु मोनो बेनिखायनो बर'फोरा गोबां बैसागु बोथोरखौ गोबां मोजां मोनो आरो
नंगौ
औ नोंथाङा बुंनो हागोन ना बैसागो बोथोराव माबादि गाननाय जोमनाय गाननाय जायो
बैसागो बोथोराव बर' आइजो बा हिन्जाव सिख्लाफोराहाय गोमो गाबनि दख'नाखौनो बांसिन गाननाय नुनो माने बेजों लोगोस से ब्लाउस गोजा ओमफाय ओमफाय लानाय फास्रा गोज्जा लायो। सान्जि खानायावहाय खायमा फास्रा खायो। बेनिफ्राय हौवा एबा सेंग्राफोरनि बिथिङाव बुङोब्ला गामसा खायमा गाननाय नुनो मोनो आर'नाइ खायमा लानाय नुयो लोगोसे
गस्ला गाननायखौहाय बांसिनानो गुफुर गाननानै समायसारनायखौ नुनो मोनो।
औ नोंथाङा थार बाथ्राखौनो बुंदों। लोगोसेनो बैसागो बोथोराव गासै मिथिंगानि महरानो सोमखोर गाबजों बुंफबसारो नङा होमबा?
औ जोबोरैनो समायना जायो बिफां लाइफांनि बिलाइफोरा गोरलै गोरलै रोदोमो।
औ लोगोसेनो दाउ खौवौआ खौवौ खौवौ गाबनानै मेथाइ रोजाबो।
औ नंगौ।
दैमा दैसायाव गोदान दैया उसिफावो। बोथोरा थारैनो दोमैलुलु सान्दुंबो दुङा अखाबो दुङा जानायखौ जों नुनो मोनो।
औ जोबोद समायना जायो बे जोंनि बैसागु समावहाय
औ
बैसागु फोरबोखौ बर' हारिफोराल' फालियोना गुबुन हारिफोराबो फालियो नोथांआ एसे फोरमायनानै होनाय
बैसाग फोरबोखौ जोंनिनि गासै सुबुं माहारियानो फालिनाय जायो। गास गासैबो गाजा गोमजायै फालिनायखौ जों नुनो मोनो।
नंगौ।
नोंथाङा
जोंनि आसामावहाय औ दे बुंनो
नोंथाङा बैसागो फोरबो फालिनाय स-समाव जोंनि बरफोरनि गेजेराव माबायदि गोरोबलायनायखौ नुनो मोनो?
जोंनि बैसागु फोरबोनाय ओ फालिनाय फोरबोआवहाय ओ जोङोहाय गुबुन समफोराव मानसिजों मानसि नांलायदोंब्लाबो बुज्लायदोंब्लाबो बेफोरखौ बावगारनानैहाय जोंनि बैसागु बोथोर समाव गा गासैबो अनज्लायनानै गोरोबलायनानै थांखांनाय बाथ्राफोरखौ बावगारनानै गासैबो अनज्लायनानै बैसागु फोरबोआवहाय बयबो रंजा खुसियैनो ओ जोङो रंजालायनायखौ नुनो मोनो।
औ थार बाथ्राखौनो बुंदों बैसागोआ बेनिखायनो जोबोर मुहि गोनां। गोसोआव लाबाय थाथावथाव नङा होनबा?
नंगौ।
नोंथाङा बैसागु बोथोराव खुगा मेथाइ दामनानै रोजाबनायखौ साबसिन मोनो ना ना ओ साउन्ड दामनानै मोसानायखौ बांसिन मोजां मोनो?
आङो खाम जथा सिफुं दामनानै मेथाइ खननानै मोसानायखौ जोबोर मोजां मोनो। बेयाव जोंनि बरनि हारिमुजों लोगोसे गासैखौबो दिन्थिलांनाय जायो बैसागोनि अनगायै बरफोरा आरो माबायदियै रंजाबावो जोंनि बे माइनाव फोरबो फोराव बेखौ एसे फोरमायनानै होदो
औ बैसागोनि अनगायैबो जोङो मायनाव फोरबोफोराव बिदिनो माइनाव बिमाखौ ओ गोजोन होनो थाखाय खाम सिफुं जथा सेरजा जोंनि हारिमुखौ लानानै ओ मोसायो रंजायो माइनाव आइखौ गोजोनहोनो थाखाय जोंनि ओ समाज ओ जोंनि नखरफोराहाय गोजोनै थाथों होननानैहाय माइनाव आइखौ जोबोर रंजा खुसियैनो सुबुंफोरा मोसायो रंजायो
औ नोंथाङा थार बाथ्राखौनो बुंदों बेयो जोंनि थाखाय जों गासैनिबो थाखाय मोनसे मेहेर गोनां हाबाफारि नङा होमबा
नोंगौ
बोथोरनि फोरमायनानै होदो नोंथाङा
खेबसे सोंलु सोंफिननोसै नोंथां
उदां बोथोर बेनि बागै एसे फोरमायनानै होदो
उदां बोथोर होननानै बुङोब्ला बैसागु समखौनो बुंनाय जायो बे बोसोरावहाय ओ जोबोर बे समावाहाय जोबोर मोनसे मोजां सम दंफांनि बिलाइफोरा गोरलै गोरलै रोदोमो
औ औ बै
दाउसिन दावउलाफोराबो जोबोर रंजाखाङो रैसुमै गारां बोयो
औ बे समा माने सैथो दाननिफाय
जोबोद मोजां सम आरोना बे समाव मोनसे गोजोनथाव
औ बे समखौ जोङो उदां बोथोर होननानै बुंनाय जायो औ दे बिदिब्ला